हेल' खोनादों ना औ औ औ खोनादों नोंथांङा फ्रि दङबा हाबानि सायाव एसे रायजलाय जागोन नामा?
औ राय्लायजागोन दे नोंथांनाव
औ औ हाबा होननानै बुङोब्लाथ'ओ गुबैयैनो जेनेबा ओ हाबाया जोंनि समाजनि मोनसे खान्थि जायनि गेजेरजों माने सासे हौवासा आरो सासे हिन्जावसानि गेजेरजों माने ओ संसार जालायनाय जायो आरोना बेनि गेजेरजों माने फोलेरखौ बांहोलांनाय जायो हाबाखौ बुंनो थाङोब्ला जोङो माने मोनदै रोखोमनि मोननाय जायो जेनेबा हाबा गोलाव हाबा गुसु थ बिनाव खारसननाय दंखा हाबनाय बोनानै लाखिनाय आरो बेफोरबायदिनो गोबां हाबा खौ मोननाय जायो आरोना बेफोरनि बागै बुंनो थाङोबा गिबियैनो जों जोंनि समाजाव हा बागोलाव आरो हाथासुनि हाबाखौनो गोबां नुनो मोनो आरोना
औ
बेनिफ्राय ओ हाथास सनि हाबा होननानै बुङोब्ला ओ जोंनाव गिबियावनो ओ गिबियावनो माने ओ सानै हौवा हिन्जावखौ माने हाबा होखांनायनि उनाव बेनिफ्राय ओ अनला खारै जेनेबा अनला खारै संनानै दिनो ओंखाम संनानै माने हिनजाव गोदाना हौवा गोदानखौ जाहोनाय जायो आरो ना बेयावनो
औ
ओ गाम्बारि खामफ्लाया गोदो बाहायनाय जायोमोन बेनिफ्राय आरो हाथाखौ बे हाथासुनि हाबायाव बाहायनाय जायोमोन आथिखालाव माने बे बाहायनाया
औ
गैयाखौनो बुंजायो आरोना ओ बिनि ओफ्राय हाबा गोलाव खौ बुंनो थाङोब्लाथ' ओ बे ओ बेनि प्रसेसा माने गोबां ओ गोलाव जायो आरोना गिबियावनो नायनो थांनाय। ओ नायनो थांनाय बेनि उनावनो
औ।
ओमफ्राय ओ हौवासा हिन्जावसानि न'आव नायनो थांनाय हाबा जेनेबा थारिख लानाय। बेफोर बायदिनो। गोबां ओ गोलाव जायो आरोना प्रसेस आ बिना। बेनि उनावनो ओ औ औ। माने गोदो गोदोनि हाबा गोदो बेफोरबायदि हाबा माने ओ जेनेबा हाबा माने सोरबा न' ओ न' माने जेनेबा सिख्लाफोर थायोमोनब्ला माने जाय सोरखौबा जेनेबा फसायोमोनब्ला। बेखौ माने ओ आसान सांखा बिसोरनि न'आव माने आसान सांखा खेबनानै गारबोयै बेनिफ्राय जौव आलायनानै दोननाय जायोमोन होननानै खोनानो मोनो आरो ना बा ओ जौखो लांनानै बेनि न'आव ओ बेनि न'आव थांनानै माने हिनजावसाखौ सोंहैनानै जौ लोंहोनाय जायोमोन आरो। बेनिफ्राय आसान सांखाखौ गेजेरजों ओ जेनेबा बुंनो थाङो माने ओ साडदिननि गेजेराव जेनेबा फिरायनानै हैयाब्ला बे फिसाखौ हरगोन होननानै फोथायनाय जायो आरोना बे साडदिननि गेजेराव जुदि ओ माने फिरायनानै हैफिनोब्ला हिनजावसाखौ हरा होननानै ओ बुंनाय माने बुंनाय जायो आरो।
औ।
नोंथाङा हाबानि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
हाबानि बागै फोरमायनो मोनो बुंनो थाङोब्ला नोंथाङा दानि बावयैसो जि बेखिनियानो आरो माने खोनादोंब्ला माने जि नोंथाङा बुंलांनाय मथे जे दोन दोनखानाय गोदोनि जुगाव जि सोलिबोनाय हाबामोन बेफोरबायदिखौ आथिखालाव माने एसे खम नुनो मोनसै आरोखि दा सोलायनाय बुङोब्ला गोदोनि आरो दानि जुगनि गेजेराव बेखौनो एसे नुनो मोनदों आरोखि। ओमफ्राय आरो आथिखालाव माखासे दानि जुगजों गोरोबनानै माने माखासे गोजान गोजानावबो हाबा लाहैनाय जायखौ जोङो इंराजि रावाव डेस्टिनेसन वेदिं बुंनो हायो आरोखि बेफोरबायदि नुनो मोनसै आरो
औ औ नंगौ बेनिफ्राय ओ नोंथाङा हाथासुनि हाबानि बागै एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथांमोननि माने जायगायाव माबायदि खालामनाय जायो? हेल' औ दे बुंलाय औ बुंलाय
औ गोदो आइ आफामोननिफ्राय खोनानो मोन्दोंमोन आरो जेनेबा बे हाथासुनिफोर दंमोन। आंबो आंनि गावनि मेगनजों नुनो मोनदिया नालाय ओमफ्राय बारा मोजां मोनानथिया आरो माने आं हाथासुनि हाबानि बागै
औ औ बेनिफ्राय ओ जेनेबा ओ हाथासुनि हाबा बेनिफ्राय आरो हाथासुनि हाबानि उनावनो बे आथिमंगल जे सेफायनो जे थांनाय जायोमोन बेफोर खान्थिखौबो नुनो मो मोननाय जायो आरोना। दो ओ नों नोंथांमोननिथिं ओमबा माबादि खान्थियै माने हाबाखौ खुंनाय जायो माने माबादि खुंनाय जायो?
जा आथिखालनि मुगानि औ आथिखालनि मु औ ओ जेनेबा आथिखाल दा हाबा गोलाव जि प्रसेस दंमोन ना सिगाङावहाय बेखौनो लानानै दा माने जोंनि बे ओनसोलावहाय बांसिन हाबा नु मोन आरो जेनेबा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाया जुदि गावसोर सानैनि गोसोआ जुदि मिलायलायो
औ औऔ औऔ औ ओ औऔ
बे हाबा जाखांनायनि उनावहाय सान दाइन साननि उनावहाय
ओम औऔ औ औ औ बेनिफ्राय ओ नोंथांमोननियाव हाबायाव मा मा जाग्रा मुवाखौ बाहायनाय जायो? माने बेफोर खान्थि फोरथ' गोबां सोलायनाय फैबाय ओ माने गोदो अनला अनला होनाय जायोमोन आथिखालाव बेफोरबायदि होनाय जाया नोंथांमोननि खि मा होनानै मा होनाय जायो माने जेनेबा
नंगौ नंगौ समजों लोगोसे बेफोरो सोलायबोबाय आरो दा दानि जुग हाबाखौ थोब्ला गुबैयै ओंख्रि महरै जोंना दालि जहल थायबाय आरो बेजों लोगोसे मत
मटर आलु जोगार बायदिनि लाब्रा बानायनाय जायो आरोखि बिदिनो जोंनियाथ' बर'नि मोनसे दोरोङारि जाग्रा मुवा हिसाबै बेदर हिसाबै जोंङो अमाखौ बाहायनाय जायो अमा बेदर होनाय जायो बिदिनो बयलार दाव
ना बायदि रोखोमनि जाग्रा मुवाफोरखौ होनाय जायो आरो
औ-औ दायो आथिखानि दिनावहाय बेखिनिखौनो नुनो मोनो औ गोदोनि अनला खारै हाबायाव होनाय सबायाइ खारै होनाय औ बायदिखौ एसे खम नुनो मोनग्रा जाबाय आरो औ औ नंगौ ओ बेफोरबायदि माने गोबां सोलायनायखौबो नुनो मोननाय जायो आरोना जोंनि जायगायावबो बेबायदिनो माने गोदो अनला खारिखौसो होनाय जायो अनला। दाउजों माने संनायखौ होनाय जायोमोन आरोना आथिखालाव बेबादि माने। बेबायदि अनलाखौ। बाहायनायखौ गैयाखौनो बुंजायो आरोना। माने रायजोफोरनो जानो। थाखायबो अनलाखौ बाहायनाय जायोमोन दानियाथ' जेनेबा हौवा गोदाननो आन्थाल' बा बेखौल' जानो आनथाल' हौवा गोदाननो आनथाल' जोंना जानो थाखायल' संनाय। हिनजाव गोदाना बेनिफ्राय रायजोफोरनो जाहोनो थाखाय। ओ दालि बेनि ओमफ्राय नोंथाङा बुंनाय बायदि लाब्रा बानायनाय जायो बेनि। ओफ्राय बेनिफ्राय अमा। बेदरा थाफायो आरोना।
औ।
बेनि उनाव माबा। जेनेबा सालादफोरबो थाफानायखौ नुनो मोनो बेफोर बायदिनो गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनो। मोनो आरोना जोंनाथ' बेबायदि। औ जोंनाथ' बेबायदि गैया आथि माने गैयामोन। आरो बुंनो। थाङोब्ला गोदो बे चाइनासो। मा होनो बेखौ फेन्देल जे बुङो। बेखौ माने गोदो। जेनेबा मिथिंगानिफ्राय मोननाय थालिर बिफांनि बिलाइ बा थालिर बिफांजोंनो माने माबाखौ माने पेन्देलफोरखौ बानायनाय जायोमोन आरोना।
नंगौ।
मन्दबफोरखौ। बेफोरनो बेफोरबायदिनो माने मिथिंगानिफ्राय मोननाय हाग्रानिफ्रायनो हाग्रानिफ्रायनो माने बानायनाय जायोमोन आरोना। आथिखालाव माने बेफोरो। गोबां सोलायनाय फैबाय बुंनो थाङोब्ला‌ गोदोनि बादि थालिर थालिर बिलाइखौ बाहायलिया बा बुंनो थाङोब्ला खांसि खांसिया जे दा जोंना जे। जाबाय बेखौनो थालिर। बै बे थालिरनि बिखुंना मा होनोमोनथाय।
औ थालिर बिखुं होननानै बुंङो।
औ बेखौनो बाहायनाय जायोमोनना गोदो। बेनिफ्राय आथिखालाव बेयो सोलायनानै दा दिस्क बा बै प्लास्टिकनि माबा मुवा बेसादफोरखौसो माने बाहायनाय जायो आरो। बेफोरबायदिनो औ। बे आथि आथिखालाव माने बेफोरो जेनेबा थालिर बिलाइ थालिर बिलाइखौ माने ओ पेननदेल बाहायालासेनो ओ बै जेनेबा डिजाइन गोनां डिजाइन गोनां पेन्देलफोरखौसो बाहायनाय जायो आरोना
औ
ओ नोंथांमोननि थिंबो मा नोंथांमोननिथिं माबायदि बाहायनाय जायो जेनेबा गोदोनि खान्थि बादि ना ओ ना सोलायनाय फैबाय
औ गोदोनि खान्थि माखासे दङ दंनाया ओमफ्राय अब्लाबो माने जि दानि जुगनि जि सोलिबाय थानाय नेम बेखौ बांसिनै बाहायनायखौ जाबाय पेन्देल लुनानै गिदिर गिदिर हाबा खुंनाय मोजाङै साजायनाय बे नुनो मोनग्रा जाबायसै आरो गोदोनि बायदि थालिर बाहायनाय बा लाइ हलाय बाहायनाय बेखौ एसे खम नुनो मोनग्रा जाबाय आथिखालाव जोंनिखै
औ
गोदान मुगाजों माने गोरोबलांनो नाजानायखौ बांसिन नुनो मोनबाय आरो
औ औ औ बुंनो थाङोब्ला माने ओ मुगाजोंबो सोलायनो गोनांबो जायो आरोना
औ नंगौ ओं माखासे खानथिफोरखौबो गारनो गोनां जायो समजों लोगो
औ माने ओ बोरै ओरैबो खालामनो हा माने गोदोनि खानथिफोरखौनो लाफानानै माने गोदान गोदान खानथिफोरखौ जोङो माने एसे सोलायनानैबो जों माने ओ लाबो दोरोङारि खानथिफोरखौ लाबोनो हायो आरोना
औ नंगौ आं
औ
ज
दा जोङो बुंनो थाङोबा अनलाखौनो बुंजायोना अनला खौ जोङो बाहायबोनो हायो बुंनो औ नाथाय बेखौ बाहायालासेनो दालिफोरखौसो बाहायनाय जायो हाथानि हाथाखौबो बाहायनो हायो जायनि थाखाय माने ओ गोबाङानो हाथानि बागै मिथिया बुंनो थांबा आं मिथियामोन हाथानि बागै माने हाथाखौथ' जो जोला मोननाय जायो ओ नोंथाङा मिथिगौदा हाथा औ हाथाखौ जो जोला मोननाय जायो।
आं मोनथियामोन बार' आं दिनैसो मोनथिनाय जाबाय आरो नोंथांनिफ्राय
जेराव माने बाहायैनि थाखायनो गोबां मानसिफोरा माने मिथिनाय जाला माने जोंनि समाजाव जे बेबादि बाहायनाय जायोमोन होननानै माने मिथिया आरो ना गोदान दा ओ जेनेरेसननि जिमान माने ओ मानसिफोरानो मिथिया आरो ना
औ
औऔ औ जोंनाथ' समा जाबाय औ औ नोंथां बुंलांगौ औ औ नंगौ औ औ नंगौ औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम औ औ